हेलौ नोंथां अ खुलुमबाय नोंथां अ नोंथाङा फन हरनानै गुबै जाहोनखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आं नोंथांजों जे जोंनि बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबाफोर दावबायग्रा थिलिफोर दं नामा बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनानै लानो लुबैदों आरो नोंथां
औ नोंथां औ दोङो। जोंनि ओनसोलावथ' गोबां दावबायग्रा दोङो नोंथां दावबायग्रा जायगा फोर जेरै लावखार ओंखाम जायग्रा दोङो आरो ओरै नो ओ समायना समायना पार्कफोरबो दों आरो नोंथां ओ लाव बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय आरो नोंथां लावखार ओंखाम जा ग्रा होननानै जायगा बुङोबा जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां ओ मा होनो मोनथामसो मोजां मुंदांखा जायगाफोर दङ। बेफोरनो जाहैबाय ओ नोंथां ओ मा होनो ओम जेरै दारागाव आरो सौकि आरो मा होनो बगामाथि जायगा होननायदों आरो जों नोंथां। बेफोर जायगाफोरा जाबाय मोनसे मुंदांखा जोंनि लावखार ओंखाम जागास जाग्रा जायगा आरो नोंथां। जेरै बेफोर ओनसोलाव मा होनो उम लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोरा जेब्ला डिसेम्बर जानुवारि फैयो नोंथां बै समाव गोबां ओ सुबुंफोरा बे जायगायाव ओ लावखार ओंखाम जानो थाखाय फैयो दावबायनो फैयो ओ दावबायनाय हिसाबैनो सोरबा सोरबा फैयो फेमिलि लानानै एबा न'खरनि ओ सुबुंफोरजों जयै ज' जानो थाखाय बोथिसे ओंखाम बोसोरारि होननानै बोसोरनि होननानै जानो फैयो आरो नोंथां आरो ओ मा होनो गोबांफोरा सानो गामिनि सुबुंफोरजों लोगो नांनानै जयै लोगोफोरजों मा होनो ओ लावखार ओंखाम जानो थाखाय फि दावबायफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो खायफा खायफा मा होनो ओ मा होनो सोलोंथायारि दावबायनाय फैयो जेरै स्कुल कलेज ओ फरायसालिमाफोरनिफ्राय मा होनो ओ जयै ओ लावखार ओंखाम जानो थाखाय खुंनायखौ जों नुनो मोनो एबा फैनायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोर जायगायाव जोबोद मुंदांखा नोंथां। ओ मानो होनोब्ला बे सुकि दारागाव बे बगामाथि ओनसोलफोरा जाहैबाय मोनफा मोनफा भुटान हाजोजों एबा भुटान हादोजों नांजाबनाय मोनफा मोनफा समायना मिथिंगायारि नुथायजों बुंफबनाय मोनफा मोनफा लावखार ओंखाम जाय जाग्रा जायगा आरो नोंथां। बे जायगाया ओरैबायदि मिथिंगा समायनानो नोंथां। ओ मा होनो भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय जिरि जिरि बोहैबोनाय दैमाफोर दङ जेरै जोबोद समायना बेफोर दैमाया जोबोद गुसु जोबोर अन्थाइफोर दोङो बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां दाउफोर मैदेरफोरबो नुनो मोनो जिब जुनारफोरबो बान्दरफोरबो गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोर ओनसोलफोराव मा होनो लावखार ओंखाम जानायनि नि मा होनो ओ समानो जाहैबाय नोंथां डिसेम्बर आरो जानुवारि आरो गुबैयै। बे मोननै ओम दानाव बांसिन जोंनि सुबुंफोरा माने लावखार ओंखाम जानो फैनायखौ जों नुनो मोनो। बे लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजों मा होनो सुबुंफोरा जोबोद रंजा फाइयो बेहाय दुगै फैयो बिदिनो दावबायफैयो आरो नोंथां। ओ नोंथां बे ओ गिबियावनो दारागाव एबा दारागाव ओनसोलाव माबेयाव दङ होनना बुंबा जों बेखौ बुंनांगोन बेयो निकसि आरो मुसलपुरजोंजां ओनसोलाव गोलैयो आरो नोंथां। बे निकसि बिजों थांनानै सान साहाजों ओेरै ओ बरमा जाना गिबियाव बरमाजों हाबनांगोन नोंथां बरमाजों जानानै निकसि जानानै हुइ मुसलपुर जानानै थांनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो थांनानै जोङो ओ दारागाव हाजोखौ एबा दा दारागाव लावखार ओंखाम जायग्राखौ जायगा खौ जोङो ओ मोननो थाङो आरो आरो नोंथां सुकि हेल' सौखि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा होनना बुङोब्ला, जोङो बेखौ मोननै लामाजों थांनो हायो नोंथां। बेयो जाबाय गुवाहाटिजों बे फैनाय सुबुंफोरा मा होनो नलबारि गनेश मन्दिरजों हाबनांगो बियो लामाया जाहैबाय बेफोर ओ नलबारि गनेेश मन्दिर जों हाबनानै दमदमा, बागानफारा नबस्थि, सुबनखाथा जानानै जोङो हाबहैनांगोन आरो नोंथां। अब्लासो मा बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ जोङो मोननो हागोन। बियो जोबोद लामाफोराबो मोजां हान्थिनायनि थाखाय। आरो मोनसे लामा दोङो नोंथां बे सोनाबानि एबा बे बरपेटा, पाठसाला, बिजनि, क'क्राझार, बङाइगाव ओनसोलनि थाखाय लामाया थाङोब्ला बेफोर जायगानि सुबुं फोरा गिबियै बरमाजों हाबनांगोन नोंथां, बरमाजों हाब हाबनानै बे बोरिमाखा, निखासि लामाजों हाबनानै सुकुनखाटाखि ओंखारहैनांगोन नोंथां। बेजोंबो लामाया जोबोद समायना मोनसे मिथिंगायारि नुथाय नोंथां, बेजोंबो गोबां सुबुंफोरा थाङो। ओ बिजों बिदिनो थांनो हायो आरो नोंथां। आरो दोंबावो नोंथां जोंनाव मोनसे ओ समायना लावखार ओंखाम जाग्रा बेबो जोबोद मुंदांखा जोंनि आसामनिनो। मोनसे समायना आरो साबसिन लावखार ओंखाम जाग्रा होननानै बुङो जोङो बेखौ बुंनो थांनांगोन आरो। बेबो जोंनि ओनसोलावनो दङ नोंथां बे जाहैबाय मा होनो ओ बगामाथि बा गुफुर हानानै बुङो। बे जायगायाबो जोबोद समायना, ओ बे लावखार ओंखाम जा-जाग्रा जायगाया तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव गोग्लैयो दा गोदान जिल्ला हिसाबै। ओ बेयो ओ गुबैयै ओ मा होनो बेजों थांनो थाखाय जोङो गिबियैनो बे रङिया जों थांनांगोन नोंथां। सोनाबानि सुबुंफोरा जेरै बङाइगावफोरनि सुबुंफोरा लवार आसामनि सुबुंफोरा बेे लु रङियाजों हाबनानै तामुलपुरजों ओरै थांनांगोन। थां जानानै नागा-नाग्रिजुलि जानानै जोङो बेजों थांनानै ओंखारहैनो हायो आरो नोंथां आरो बे गुवाहाटिनि सुबुंफोरा बायहाथा सारिआरया आरिजों हाबनानै गरेस्वर जानानै थांनो हायो नोंथां, गरेस्वर जानानै बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव ओ जाथि फैनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो गोबां दोङो जोंनाव बेरायग्राबो जायग्राफोर जेरै पार्कफोरबो जेरै जोङो जोहोलाव पार्क सरि। जेरै मावजि पार्कफोराबो जोंनि ओनसोलाव गोलैयो बेफोरबो जोबोद समायना बेरायनो थाखाय। एबा दावबायनो थाखाय आरो नोंथां। दा नोंथां दावबायनायनि सोमोन्दै बुंनांगौआ बेखिनिआनोसै नोंथां। नोंथाआबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा? सुबुंफोरा बे लावखार ओंखाम जानाय एबा दावबायनायनि गेजेरजों मा मुलाम्फा जानो हायो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ थिग बिदिनो नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै माखासे ओ खोथा बा बाथ्रा बुंलांबाय बेनि सायावनो आं एसे बुंनो सान्दों आरो जे जोंहा दावबाय नांगौबो आरोना सुबुंफोरा। दावबायोब्ला जोंहा मा गोसोनि जे नारसिनथाय एबा गोसोनि माबा मोन मोनसे साननाय सानस्रि बेयो माने उदां जायो आरोना नोंथां। ओ जोंहा दावबायनो थाखाय मा लोगोसे मा माखौ जोंहा ओ बिदि गिबियावनो जों दाव बेनि थाखाय जों गावबागाव साखा फारा जानायाव जोंसांग्रांबो जानांगौ आरो ना नोंथां। जे नोंथाङा माबे जायगासिम दावबायगोन। बे जायगायाव दावबायनानै नोंथाङा मा खालामहैगोन? मानि सोमोन्दै मा नायबिजिरगोन बेखौ नोंथाङा गिबियावनो साखाफारा जानांगोन आरो बै ओनसोल बा जायगाया माबायदि दावबायनो थाखाय बिनि सायाव नोंथाङा गिबियाव नायबिजिरग्रोनो नांगोन आरो आरो बे दावबायनाय जायगासिम थांनो थाखाय जोङो लोगोआव मा मा लांफानो नांगौ बा हमना ला बै जि दावबायनाय जायगा बे दावबायनाय जायगायाहाय माने एसे हाग्रा ओनसोल बा अखा हाबाय थानाय ओनसोल हमना ला बे समावहाय नोङो थाङोब्लाथाय लोगोसे मा लांफानांगोन रइेनकट न साथा लोगोसे गुदुं गानग्रा जोमब्रा जुथा लंपेन्ट बेफोरखौ नोङो गिबियावनो साखा फारा खालामग्रोनो नांगोन आरोना नोंथां आ बेजों लोगोसे नोंथाङा बेनि समायना नुथाइफोरखौ नायनायजों लोगोसे बेनि जि मोनदांथि बेखौ नोंथाङा हमदांनो रोंनांगोन आरो जे नोंथाङा ओरैनो जायगाखौ दावबायनानै बेनि समायना महरखौ नायब्लाल' जाया बेवहाय थानाय माखासे आखुथायफोरखौ नोंथाङा नायबिजिरनो नांगोन आरो मोनथिनो नाजानो नांगोन बेजों लोगोसे दावबायनायजों जोंहा जोंनि मा माखासे गियानफोरखौ जों आरजिनानै लानो हायो आरोना नोंथां जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव दावबाय हैयोब्ला बै जायगासिम दावबायनो नोंथाङाथ' गो गोदान नालाय हारसिङै जेबो मिथिया अब्ला बेहाय सासे नोंथाङा दैदेनगिरि नायागिरनांगोन आरो ना बा दावबायनायखौ दैदेननो थाखाय सासे गाइद नागिरनांगोन बे गाइआ गाइदा नोंखौ मा फोरमायदों नोंनो मा बुजायदों बेजों ओ मोजाङै खोनासंना लानांगोन आरो मा बे गाइडजों नोंहा मोजाङै कमिउनिकेसन थानांगोन बा नोंथांनि जि ओ मोगा मोगिया मोजांङैजानांगोन आरोना नोंथां मोगा मोगि सावरायनाय बा बेजों सावरायलायनाया माने मोजां जालांगोन अब्लासो नोंथाङा माने मोजांसिनहै बे जायगानि बा ओनसोलनि सोमोन्दैहै मोनथिनो मोनगोन आरो जुदि नोंथाङा बे दा दै गाइडजोंहाय मोजाङै सावरायनायानो गैयाब्ला नोंथांनो बे गाइदआल' बुंबाय थायोब्ला नोंथाङा माखासे मोनथिनो गोनां बाथ्राफोरखौबो बा मोनन्थिनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौबो मोनथिना मोनाबो जानो हागौ आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो दावबायनायजों लोगोसे माखासे बे ओनसोलनि थानाय जानाय बा बे ओनसोलावहाय सुबुंफोरा माबोरै माबायदि जिउ बेनि सायाव मोनथिनाया मोजां आरो बे दावबायनायनि गेजेरजों जो जोंहा जे जोंनि गोसोनि सानस्रिफोरा जौगाखाङो जोङो माबा मोनसे ओ जोंनि जे मेलेमनि जौगाखांनाय जोंनि जे साननाय हनाया जौगाखाङो बेजों लोगोसे जोङो गोसोआव लाखिनो हानाय बा बे जायगानि सोमोन्दै मिथिनाया गोबारसिन बा गुवारसिन जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा दावबायनानै जोङो बे ओनसोलनि जानाय लोंनाय जेरै माखासे गावबा गाव दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा थायो बे जानाय लोंनायखौ नोंथाङा ओ नायहै नायनो हागोन बा जानाय नायनो हागोन आरो बिथांमोना माबायदि जायो लोङो आरो बिथांमोननि गाननाय जोमनाया माबायदि बेफोरखौ नोंथाङा गाननायनोबो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बिथांमोननि हाबा हुखा मावनायखौ सोलोंना लानो हागोन आरो बिथांमोनजों सावरायलायनानै गोसोखौ माबायदि मोन्दों बेफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो ना नोंथां
जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबुन जायगायाव दावबायलायनांगौनि एसेबां गोनांथि गैया मानो होनोबा जोङो जोंनि आसाम हादोरसायाव दावबायोब्लाबो जोंहा गोबां गियानखौ जों मोननो हागोन आरो ना नोंथां
औ
औ मानो होनोबा जोंनि आसाम हादोरसेयावनो गोबां हारि हारिसाफोरा जोंहा जिउ खुंनानै दं जों बैफोर हारिसाफोरजोंनो बा हारि फोरजोंनो जोङो खौसे माने बिसोरनि जायगासिम थांनानै बिसोरनि मोनथिना लायोब्लानो जोङो जोंनि आबुं गियान बा जायखि आसामनि आबुं गियानखौ जों मोननो हागोन। आरो दावबायनायजों जोंहा मा बै जायगानि ओ जे जारिमिन बे जारिमिनफोरखौबो जों मिथिनो हायो जे बेहाय गोदो गोदा आय माबायदि रायजो खुंबोदोंमोन माबोरै बे जायगानि मुङा आमखा मुम थाखो बा बोरै बेबायदि दासिमाव माबायदि सोलिबोखो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो मोनो आरो।
थिग बेबायदिनो जोंहा दावबायनायजों लोगोसे ए माखासे सावगारिफोरखौबो सेबखांनानै नोंथाङा लाबोनो थाखाय केमेराफोरबो लांफानो हायो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ओ जोंनि गोसोनि सानस्रिखौ दावबायनायजोंहायनो जोङो गोग्गो बा गोथार खालामनानैबो लानो हायो आरो जे नो थां जोंहा समाबो जाबाय
ओ नोंथां ओ
औ आसा खालामो बेफोरनि सोमोन्दै इयुनाव सावरायबावनो मोनगोन होननानै। अब्ला दिनै दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ'सै नोंथां दे होनबा गोजोनथों नोंथां